अ नोंथां।
नोंथां।
मा खौरां नोंथां
अ आंनियाथ' मोजाङानो नोंथांनियालाय?
औ दं थिगैनो दं। दासान्दि नोंथाङा मा खामगासिनो दं नोंथां?
अ आंथ' दा मोजाङैनो दं। दा बेबायदिनो आङो दिनाव मोजाङैनो मोजां बारबोगासिनो दं फुंनिफ्रायनो। दा नोंथाङालाय माथो खालामबाय दं?
दं आंबो बिदिनोसै। जेरै सा सानफ्रोमबो जाखौ मावो बेखौनो मावलांगासिनो आरोना। बिदिनो दिनैनि दिना थांगलायबाय आरो दा गाबोननि दिना फैलायगौ। बिदिनो सानफ्रोमबो सोलिगासिनोसै आरो। नोंथां ना माबोरै आबाद? बा थिगैनो दंना?
औ मोजाङैनो दं।
औ।
नोंथांनियालाय दा माबोरै? जानाय लोंनाय दिनै दा माबोरै?
औ दं जानाय लोंनायफोरा थिगैनो दं नोंथां। ओमफ्राय आबाद एसे खालामगोन नालाय एबार एसे ओरैनो। खोथियाफोर खोथिया थिरिफोरावनो थांला बायदों। ओरैनो नोंथाङालाय मा देग्लाय मा मा? माइ गायनायदों नोंथाङालाय?
जोंहाथ देग्लाय गायनायाथ रंगुबन्न्दु होननाय माइखौसो जोंहा गायनो नागिरदों। ओमफ्राय दा खोथियाफोरखौ खौ आरामसे फोंखांबाय फोखांनायनि उनावहाय दा थिग बेबायदिनो जोंहा आलि होबाय दं बा थि थर हालौउबाय दं ओमफ्राय आमथिसुवा बायखांनायनि उनावहाय जोङो बे जोंहा माइखौ माने गायनो नागिरदों नोंस सालाय मालाथो गायनो नागिरदों मायफोरखौ? फले
जोंहाथ दानो गायनाय जाथवाखै दासो जोङो खोथिया सारदों आरो एसे खोथियाखौ दासो सारदों जोङो गायनोबो जाथवाखै अब्लाबो दं मोसौ बोरमानि माबाया दाउराव दाउसियानो बांद्राय बेखि बेफोरखौ नायहैबाय थायाबाबो जाया ओं औ बोरमायानो जालांजोबनो नागिरो खोथियाखौ ला नोंथांनिखलाय बोरै
आंनिखिथ एसेबां बिदि नोङा मोसौआथ दङ बयनावबो थेवब्लाबो बो जोनिखि जाय फोथारफोराव हैनाय बा नोम दर हैनायफोरा जोंनिया गैलिया जोंहा मोनसे गोबां गिदिर सिलदुं खायो जोंहा नो बो जमा जमा बे मोसौ बोरमा गाैसैखौबो लांनाय जायो । नोंसिनिखि बेबायदि मो सौ होनो हानाय गुवार फोथार दंना गैया?
फोथारथ गैया जोंना बोरै ओरैनो बिदिनो लामा सामाफ्रावसो होनानै दोनो। फोथारा जोंनिखि एसे खम माने जोंनि ए सुबुं अनजिमाया बांसिन नालाय एसे माने इसे ओ खाथि खाथि खा खाथि खाला नखरा गोबां आरो जोंनिखि।
उम
बेखायनो माने मोसौ होनो मोसौ खौनो आदार जाहोनो थाखाय जोंनाव बिदि फोथारानो गैया। एसे दैज्लांबा दैज्लां बोथोराव जोंना एसे मोसौ बोरमा फिसिनो थाखाय एसे गोब्राबानो जायो नोंथां।
उम उम।
नोंथाङा दासान्दि ओ आबाद बेनि अनगायै मा मा मावलांगासिनो दं लोगोसे
आबादनि अनगायैथ दा जाबाय थानाय लेस्रा दं। थाइबें दं। फिन्दि दं। मैथा दं आं बेबायदि आबादखौनो लानानै दा बिराद मोजां सोलिगासिनो दं। फिन्दियाबो गोबां थायनानै खाबाबो खाखनो हायाखै लेस्रायाबो गोबां खाबाबो खा खनो हायाखै आरो मैथायाबो जाबाबो जाखनो हायाखै बे बो बिदिनो आङो बेखौनो फाननानै थाइसे थाइनै रां खामायगासिनो आङो बेजोंनो दा एसे एला ओ आराम मोनगासिनो बे रां जोंनो आङो माबा मोन से नांगौखौबो आङो माने लुबैगासिनो। बा मोनफुंनो हागासिनो नोंथाङा मा ओ जेब बो गायाखै नामा देग्लाय बोसोराव?
ओहो जोंहालाय बिदि फोथार गैखायाखै नालाय गायग्रा ओंखायनो माइ आबाद खौबो मालायनि आदि थिखासो लाना मावदों नालाय बेखायनो गैया आरो ना। आं बिदिनो ओरैनो मैगं थाइगंनि मैगं थाइगंनि बेफार होनानै जागासि नो दं नोंथां।
उम उम उम मोजां उम
बिदिनो मैगं थाइगंनि बेफारफ्रावबो इसे जि हासे हायो बिदिनो। सोलिलांगासिनो दं नखरखौ नोंथांमिननिखि ओरैनो मैगं थाइगंनि ओ बेसेनफोरा बेसांसो जाना दं नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
औ बेसेनाथ जोंनिया सानसेबा बारायनाय सानसेबा खमायनायलै नों थां किन्तु जोंनिया फ्राया नो भिन्दिखौ जोङो दा जि राङावनो जोङो। मोननो हागासिनो दं। आरो जोङो थाइबेंफोरखौबो जोङो जि राङावनो मोननो हागासिनो दं। आरो जोङो पटलफोरखौबो जोङो जि राङावनो मोननो हागासिनो दं।
औ औ
बेबायदिनो जोंहा मैगंफोराथ इसेबां दाम जायाखै ए बेबायदिनो जि रां माब्लाबा समाव जिबा रां बेबायदिनो जागासिनो दं। सोलिगासिनो दं ओमफ्राय बेबायदिनो नोंसोर निखिलाय? बेसेबांथो जाबाय दं?
जोंनिखौथ राङा गोबाङानो जोंना से बे बे थिंहाय जोंना आबाद मावनायफ्राबो खम नालाय बिदिनो दामफोरा जोंना गोबां गोब बाङैनो दं दाबो। जोंना ओरैनो ओ थाइसुम थाइसुम सेरसेयाव थामजि राङानो सोलगासिनो दं। आरो जिंखा सेरसेयाव जि काज केजिसेयावबो जोंना ओ था ब्रैजि रां आलुआव आलुआथ थु गुबुन गुबुनाव मालाय जे गु फुर आलु गोजा आलु अब्ला जोंना गोजा आलुवा जिदाइन रां केजि। ओमफाय गुफुर आलुआ जिब ब्रै रां आरो केजि । ओमफ्राय बिदिनो फाटकेरेला फातकेेरेला बायदिसिना खुन्दुरि फान्थाव, बानलु बेफोरनि दामाबो गोबाव बानलुवा जोंना नैजौ बाजि ग्रामाव दाबो नैजि राङैनो दं नोंथां आरो फान्थावा फान्थावा थामजि रां केजि ओमफाय बिखि लावफ्राबो बिदिनो लावफ्राथ'ओ से केजियाव जोंना थामजि राङानो दं दाबो
औ
माथो बुंनो आरो बिदिनो खुमब्रा जालि खुमब्रा जालि फोराथ' बेसे साइस लानानैसो जायो दामा सायस माने उम नुनायाव गि-फिथाया गेदेरबा दामा गोबां आरो फिसाब्ला जोंनिया एसे खम आरो बिदिनोसै आरो पियास याबो दं एसे दाम-दाम बारायदों नोंथां । से-से केजियाव से केजियाव थामजिबा रां जानानै दं । आरो बिदिनो सामब्राम गुफुर फोराबो ओ नैजौ बाजि ग्रामाव ब्रैजि रां हाय जेंआबोथ' हाइजेंआबो थामजि रां नैजौ बाजि ग्रामाव बेफोरबायदि आरो आरो गो-गोखै फान्थावाथ' गोखै फान्थावा दाबो जोंनिया ओ नैजौ बाजि ग्रामावनो जिबा रां मानि नोंथां
उम उम
उम ओमफ्राय नोंथां आरो मा खौरां बाखिफोरा आरो मा मा दं
अ जोंनाथ' अमा फिनायाथ' दासान्दै एसे गिलुं गिलुं होननाय खोनादों ओ बेलेग फ्राय माथो गोबां बेमार जादों माबा जादों बिदि होननाय खोनाबाय दं बेनिखायनो बेयो जाथ आबोरै लाबाय दं अमाफोर औ एकदमबारे आगोलो जेरै बन्द जादोंमोन थिग बेबायदिनो बन्द जाफिनगोन खोमा बा थैलाबाय दं होननाय खोनादों बेनिखायनो माने अमाफोरखौ जोङो मोजाङैनो आबोर लायै लायै फिसिबाय दं बारा गैया माथाम दङ अमाया बे माथामखौनो आरामसे फेदेरगासिनो दं फोलावगासिनो दं। ओमफ्राय दाथ बेमार आजार थ जेबो जाथवाखै। ओमफ्राय देरनायालाय एसे इसे ओरैनो देरबाय। थेवब्लाबो दा फान थनो हानाय जायाखै। उनावहाय जेब्ला जेबो बेमार आजार जायालासे मोजाङैनो थांलाङोबाथ एसे गेदेर खालामनानैनो ओ फाननो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बे फाननायजोंनो आङो एसे एसै एला आंनि जा नांगौ बे खौबो आं माने लानो होननानै सानदों आरो
औ
ओमफ्राय दा नोंसोरनिखिलाय बिदिनो दाउ अमाफोरनि दाम बेसेनफोरालाय बेसेबांथो जाना दं?
औ ओरैनो बाजाराव फाननाय आरो नखरफोराव फानहरनाय एसे आलादा आरोना बाजारनि बेसेना गुबुन नआव फाननाय बेसेना गुबुन बिदिनो बाजाराव अमाया दा जोंना केजि केजि था थामजौ रां थामजौ बाजि रां सोलिदों। जानांगौ नोंथां बिदि बे साननैसो आंना अमा बायनाया एसे खम जादों आरोना बाय थ्राखै आं बाजाराव थांथाराखै आरो बिदिनो दाउआबो केजि ने नवाव फिसिनाय दाउआ आं ना न फिसिनाय दाउआ केजि थाम ब्रैजौ सो जानानै दं नोंथां।
उम उम।
बिदिनो माने दाउ दाउ अमाया एसे खमायना दं नालाय। गामियारि ओनसोलाव बेमार आजार जानानै। बेखायनो बाजाराव एसे राङा गोबां जाहैनो लागा जादों।
उम उम। नंगौनामा।
ओमफ्राय फुख्रियाव नाफोरा दंना गिदिर। गिदिर।
फख्रि आवथ' तत दंमोन नाया खिन्थु बोनानै बे जानां अ' ना गिदिर बेखौ माने बोखांबाय बोखांनानै खावसे फानहरबाय। बोय खावसेखौथ' फिसा होनो थाखाय ओ आजायना दोनबाय। ओमफ्राय बे जा फख्रि दं बेहाय माने गोदान गोदान। ना फिसाफोरखौ एगारफिननाय जाबाय। ओमफ्राय ना बोरायफोरखौ खावसे फानहरनाय जाबाय। ओमफ्राय ओ खावसेना खौ ओ बिदै होबाय। ओमफ्राय बारा नानि दामाथ' बारा थाङासै जा नांगौ बेबायदिनो ओ बेफारफोरनि मुलैनो हरनाय जाबाय। बारा दाम मोनासै। नाफोरखौबो ओमफ्राय दंमोन दंनायालाय। मोजाङैनो। फुख्रिफोरावबो एकदमबारे जाबोर जाला दंमोन बेखौबो मोजां खालामबाय साफा खालामबाय दा मोजां मोजाङैनो दं ओमफ्राय ना फिसा फोरखौबो होनानै दोनदों। ओमफ्राय दा जेबो नाफोरा ओ जेबो जायाखै दा मोजाङैनो मोजां दं थैनाय गैया माने गैया थिग बेबायदिनो मोजाङैनो मोजां संबाय दं आरो
औ औ।
नोंथांनिया फख्रिफोरा खैथा दंमोन?
फख्रियाथ' आंना नोंथां फख्रिया आंनिया गंसेयानोल' नख'राव। फाय देग्लाय आङो नाख खौ हेंगारदियाब फ' फख्रिया माने एसे गाज्रि जानाय दं नालाय मैला जाना दं। आरो जाबोर-जुबुर एसे बुंजोबनानै दं बेखायनो आं नाखौ हेंगारदिया। फख्रिखौ साफा खाम खालामनोबो सम जायासै नालाय बिदिनो आरो ना बेखायनो आङो देग्लाय ना फुवान हेंगारनाय जायासै आरो आं। थां ओरैनो जा बाहेरा ना एसे हाबगोन बेख बेखौनो आरो एसे जो दै फोरानोब्ला एसे सारनानै जासिगोन आरो बिदिनोसै औ औ अब्ला नोंथांना मोजाङा खबर मोजाङानो दंथयो ना खबरा?
औ खबराथ‌ आंना मोजाङैनो दा। एकदम बारे दा मोजाङै मोजां दं जेब्ला मोजाङानो होननांसिगोन
औ औ दे हब्लालाय नोंथां बिदिनो मोजाङैनो सोलिलांबायनानै नाजादो आंबो बिदिनो नाजानोसै जि हायो दे अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखो एसेयावनो लाखिथ'निसै नामा दिनैहाय।
दे जागोन दे नोंथां उम दे। औ